हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
दङ। आं नोंथांनिखौ एसे मोजां खोनायाखै।
खोनायाखैना नोंथां? हेल' खोनाबाय दा औ उम ओंखाम जाखांबाय होनदां।
औ जाखांबायमोन जाखांनायालाय।
ओंख्रियाथ' माबासोमोन दैै आलुजों खांख्रिखला फाजासोमोन।
अ ओमफ्रायो मोजां ना खबरफोरा?
खबराथ' मोजां नङामोन दै गाज्रिमोन। आं नोंथांनाव माखासे सोंथि सोंहरनो नागिरदोंमोन।
अ दे दे सोंहरनो हागोन दे नोंथां आं हानायखिनिखौहाय
नोंथां आं माने नोंथांनाव सोंहरनो सानदों। सासे सुबुङा माबायदि जायगायाव बेरायनांगौ?
औ बेरायनायनि आरोना। ओ बेरायनाय बुङोब्लाथ' माने एसे इडुकेसनेल जायगाफोराव बेरायनाया मोजां जायो माने।
इडुकेसनेलाव माबायदि जायो।
जेनेबा ओ गोजाम मुगानि थालांनाय नेरसोनफोर बेफोरदियाव थाङोब्ला माने जोङो गोबां गोदोनि खोथा बा नलेजफोर मोनबोयो माने जेनेबा गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोर थायोना एबा बेलेग गिदिर गिदिर मन्दिरफोर बानायनानै दोननाय बेफोरदियावहाय बेरबा माने जोङो माखासे नलेजफोरखौ मोनबोयो आरो माने ओ जोंनि उननि समावहाय मा जालांनायमोन। बेफोरखौहाय औ। आरो जों फ्रे टिकेल नुहैनायबो जायो माने बेफोरखौ बिजाबफोरावबो थायो लिरनाय बिजाबफोरनिफ्राय बो एसे नलेज मोनखाबाय आरो बिदि बेरायनानैबो एसे नलेज मोनोब्ला माने ओ जोंनि गोसोआव माने साबसिन गोसोआव थासिनो आरो माने बेफोरो खोनादों ना नोंथां औ। ओमफ्राय ओरैनोबाबो माने ओ जुदि ओरैनो एसे फ्रि फ्रेस जानोबा माने एसे नेचारेल जायगाव बेरायनांगौ आरो माने जुदि नलेज गोनां जायगायाव बेरायनो बादोंबा इडुकेसनेल थुरफोर थांनो बादोंब्ला माने ओ एसे फ्रेस फ्रेस मुदाव थानो बामाने एसे नेचारेल जायगाफोर बिफां लाइफां गोनां बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय माने बेरायनो मोजां आरो हाजोफोर बाय बायदियाव माने।
औ नंगौ नंगौ। नोंथाङा आंनो जोबोद मोजां खोथा
नोंथांनाव माबा मोनसे खैफोद आफोद दंबा आंनाव सोंहरनो हागोन सोंथि
खोनादों ना
मोनसे सोंनो सानदोंमोन आं खोनादोंदा
अ औ औ सोंहर दे औ खोनादों खोनादों
नोंथांमोननि खाथि खालाहाय गाव बेरायग्रा जायफोर दं नामा?
अ औ दङ दंनायालाय
औ
थ' ओ हाजोनिफ्राय बारजोमनाय दै दङ बै दैमायाव मानसिफोरा माने ग गरम बोथोराव दाथ' थाङा बारु गरम बोथोराव माने जेब्ला बोथोरा जोबोद गरम जायोना? अबोला ओ बै जायगायाव मानसिफोरा दुगैनो बा गुसु दैमा दैनि बारखौ जानो जानो थाङो आरो ना ओ आरो ओरै ओ दंबावो जि मोनसे मोनसे ओ जोबोद मोजां जायगा आरोना खोनादों हेलौ मोनसे जोबोद मोजां माने दैमा दं आरो ना बे दैमायाव माने ओ माने दा बेेरायनो थांङो आरो दैमायाव गोबां रोखोमनि ओ गिदिर गिदिर ना खासेयाव दङ आरो ना बेखौ मा-मानसिफोरा गोबाङै नायनो थाङोआरो
औ माने बेयो पार्कफोर बायदि बानायना दोननाय नामा जाख
ओहो नङा बियो बेयो ओ माने मिथिंगानिफ्राय सोमजिखानाय मोनसे जायगा आरो ना माने दैमाया आरोना औ नेचारेल बे मोनसे मिथिंगानि गोदो गोद दाय आंनि मथेबा माने ओ माख माखासे मानसिफोरा बुङोदि ओ गोबां बोसोर बोसोर सिगाङाव आ जोबोदनि गोब्राब बांग्रिं मावनायाव बै जायगाया माने हाखर जानानै बिनिफ्राय दै ओंखारनानै बे दैमाया सोमजि अ बेनो आरोना आरो नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि जायगा दं
जोंनि माने मोजां जायगाफ्रालाय खिन्थु जोंनि माने एथ मोजां पार्कफोर गिदिर पार्कफोर बानायनाय गैया माने जोंना ओरैजाय हाजो खाथि जायो माने नवाहाय ओ जों ओरैजाय माने हाजो खै थाङोब्ला मोजां आरोना बेरायनो था फ्रेस मुद मोनो माने बेरायनो थाङोब्ला ओ अबावबा अबावबा खन्द खन्द इदिनो फिसा फिसा पार्कफोर दङ जेरावहाय गथफोराहाय माने गेलेहैनो हायो दसे दसे मोनाबिलिफोरावहाय जुदि माने गरम बोथोरबा मोनाबिलिफोरावहाय दसेहाय बेरायनानै थांनो थांनानै फैनो हायो बे फिसा फिसाबाबो माने पार्कफोराहाय मोजां माने। जेरायग्रा बानायना दोननाय दङ आरो गरम बो थोरावथ माने जायोना योब्ला माने हाजो खाथिजों जादों माने गुसु बार फैनाय माने एसे थान्दा मोनो आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
औ ओमफायो माब यो
सोंथिया दङ दंनायालाय नोंथाङा आंनो खोन्थाहरग्रोनो हागोन नामा जोङो ओ नोंथांनि रावखौ बारा मोजां खोनायाखै बारा मोजां खो
औ खोनाबायना नोंथां? खोनाबाय एबार औ दे देलाय बुंलाय नोंथां
अ आं जानाय लोंनायनि सायाव सोंहरनो हागोन ना हायाफालाय?
अ जानाय लोंनायनि सायाव हागोन नों थां आं हानायखिनिखौहाय खोन्थाहरनो नाजा गोन
नोंथाङा बिथाङा आंनो खोन्थाहरदि ओ बोथोर लायै बोथोर लायानानै सुबुं माहारिया मा मा रोखोमनि जानाय लोंनाय जायो
औ
संना खावनानैबो जानो हागौ खोन्थानो हागोन आरो फिथाइ सामथाइनि सायावबो खोन्थानो हागोन खोन्था हरदो आंनो इसे
औ आङो दा फिथाइ सामथायाइनि सायावनो खोन्थानोसै खोमो ना नोंथां
औ खोन्थाहर दे
औ माने दाथ' माने दैज्लां बोथोर नालाय दा फिथाइ साम बेवहाय माने थाइजौ थाइजौ मोनजागोन आरो बेनि फ्राय माने खान्थाल खान्थालफोर मोनजागोन आरो दा आनारस रैमालि
औ
औ बेफोरखौहाय मोनजागोन माने आ बिनि एसे सिगाङावहाय माने दैज्लांनि एसे सिगाङावहाय जेनेबा दा सोलिबाय थानाय मासनि एसे सिगावहाय माने थरमुसफोर थरमुसफोर मोनजागौ मानेम गरम बारा जायो नालाय थरमुस बेफोरबायदिखौ मोनजागौमोन आरो माने ओमफ्रायो गोजां बोथोरावहाय मानेहाय बैग्रिफोर मोनजाहै यो बैग्रि औ गोजां बोथोराव बिदिनो बैग्रि मोनजाबाय ओमफ्रायो
जल'फि होननायालाय
औ औ बेखौबो जल'फिखौबो गोजां बोथोराव मोनजायो मोन औ बेफोर जलफिखौ गोजां बोथोराव बोग्रिखौबो गोजां बोथोराव ओमफ्राय नालेंखलखौथ' माने बार' मास मोनजायैनो होनांगोन माने बबेबा बबेबा मासावहाय ल' माने गेब्स थायो माने नारेंखराहाय
बै गोसोम गोसोम जामबु ओमफ्राय खेजुर होननायखौलाय मा बोथोराव मोन
औ औ बे खेजुरखौहायबो गोजां बोथोराव मोनजायो जोङो गोजां बोथोर सिजिनाव दैलां बारखांनायनि उनावहाय आरो
अ दे दा माने दा बायदिनिफ्रायनो मोनजालाङो होनजायो होननो हायो
मै माने इदिनो दा दाबायदियाव मोनजाबाय जामबुखौ दैज्लां बोथोराव
माने दैलां बो थोराव गरम बोथोराव जायो आरोना बेफोरबायदिखौ खोनादोंना
दा बांसिन माने
अ जों होनबा गरम बोथोरावनो बां सिनि फिथाइ सामथायखौ मोनजानो हायो होमबा।
औ जों गरम बोथोराव बांसिन मोनजानो हायोमोन लेसुआबो गोजांबो दा दा गरम बोथोरावनो मोनजायो लिसुखौबो दा लेसुआ ब' बबाबा जोबबावबायानो खोमोन आ लेस फोरा
औ
औ औ ओमफ्रायो
खोनादों हेल'
थाङा मबेल लायो उम
बे थालिरफोरखौलाय मा समाव मोनलायो
ओ थालिरा माने बियो बार' मास बुंजायो माने बा मासावहायल' माने बेबो गेप्स थायो आं बेखौ बारा मोनथिया खिन्थु दा थालेरखौ दाबायदियावबो मोनजायो। आरो बेनिफ्राय उनावबो मोनजागोन थायो माने औ बे माने बिफांनि सेबस'सोन आरो माने बे थालिरा बिदिनो थालिरा माने बबेबा बबेबा थालिरा माने खरनै खनथाम थायखांनायनि उनावहाय फिथाइ थाया बेफोरबायदि जाहैयो माने औ।
माने फिफां फांसेया खेबसेल' होयो नामा?
औ बिदि खे से बबेबा बबेबा खेबनै गाम होयो।
औ
औ
बिदि आरो ना ओमफ्राय बिथाङा थाइजौ खौ होनगोनना होनाखैमोनथाय
बेखौबो होननाङो।
आचसा
दावनो मोनलै माने
एसे बारा मोजां खो खोनायाखै नोंथां
औ आंना एसे नेट खोनादों नोंथां।
औ खोनादों खोनादों। माने एसे रावा नोंथाङा आंनिफ्राय एसे लासै उनसिन जादों आरो ना
औ औ औ औ नंगौ नोंथां माने आंना नेटवर्क इसुनि थाखाय बिदि जादों माने नोंथां। औ ओमफाय
अ नोंथाङा आंनाव माबा मोनसे सोंथि सोंहरनो हागोन नामा?
अ आं सोंहरनो नागिरदोंमोन नोंथां।
सोंहरलाय?
ओ नोंथांमोननिखायहाय जेनेबा दायो माम मा मा फिथाइ सामथाइनि बिफांफोर दङ एबा दायो माबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनजायो माने नोंसां नोंथांमोनखिजा माने
अ जोंनिथिंबो दा गोबां रोखोमनि फिथाइफोर मोनजायो।
औ औ हेल'
खोनादों हेल'
औ नोंथां माने ओ एसे उसुबिदा जानानै फैबाय माने दोनथ'नोसै नामा उनावहाय जों लायरायफिनसै नामा टपिकखौ?
जागोन दे जागोन।
औ दे